औ खोनादों नोंथां हेल'।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
अ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ
आं आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां ओ आं नोंथांजों ओ इन्टारनेटनि बागै लाना सावरायनोमोन इन्टारनेटजों बोरैहाय जौगाखो सुबुं माहारिया बेफोरनि लाना सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांआ सम होनो हागोन ना नोंथां
ओ हागोन नोंथां दे सावरायजागोन
औ ओ इन्टारनेट होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो बयबो मानसिआनो मिथिगौ नङा होमबा दिनै बे दावगालु मुगायाव जों इन्टारनेटखौ बाहायालासेनो रावबो मानसिया थानो हाया नङा होमबा नोंथां दिनै आं नोंथांजों रायज्लायजों दिनै नोंथांजों आं दिनै साव सावरायनो हादों दिनै नुवाब्लाबो बेफोरबो मोनसे इन्टारनेटनिनो मोनसे माने जौगानाय नङा होमबा ओ गोदो जोङो इन्टारनेट खौ बोरै बाहायोमोन होनब्लाथ' जों गोदोथ' जोङो लेन्डलाइनसो जायोमोन नङा होमबा बेयाव जेबो इन्टारनेटनि बारा एबां एफाग्राब गोनांथि माने गोनांथि रोखम नुहुरामोन आरो नङा होमबा गोदो जोङो मबाइल फन जों रायलायो यबा लेनलाइनजों रायजलायोमोन नङा होमबा पिसिउ होननानै बुङो जायखौ नङा होमबा बेफोरजों जों कल खौ रायलायोमोन नाथाय आथिखालाव जों मबाइल जों गोजानाव थानानैबो इउ एस ए लण्डनाव थानानैबो जों मबाइलजोंनो राय्लायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोर गासैबो जोंनि इन्टारनेट जौगानाय आरो इन्टारनेटजोंनो जों गोबां खामानिखौ जों मावनो हायो जेरै इउटुब सालायनायाव दिनै जोङो फेसबुक गुगोल गुगोल मेप थिग बिदिनो जोङो गुगोलावबो जों गोबां खामानिखौ जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयजों जोङो सोलोंनो होनबा नङा होमबा नोंथां जेरै मुलुगनि खना खनलाखौनो जोङो इन्टारनेटजों नायनानै जोङो दा माने आखाइ मुथिआवनो लानानै नायनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै आं इउ एस ए आव थाङाबाबो थाइलेण्डआव थाङाबाबो आं थाइलेण्डनि सावगारि बा साव थाइलेण्डनि भिउ जो मुसुखाफोरखौ जों मिथिहरनो हायो नङा होमबा जायखौ इउ टुब गुगोरफोरनि थ्रुयै जों बेफोर मोनसे इन्टारनेटजों जौगा जौगानाय आरो बेफोर माने इन्टारनेटखौ जोङो दा आथिखालाव जोंनि जेनेरेसना इन्टारनेटखौ गारनानै से मिनिटबो थानो हाया आरो नोंथां जोङो सोरांनायनिफ्रायनो जों इन्टारनेट आखाय मुथिआवनो लायो नङा होमबा जेरै मबाइल
औ
मबाइलखौथ' जोङो सोरांबानो जों आखाइ मथिआव खुलिखायो नङा होमबा नेट अन खालामखानानै जोङो माबाफोर खौरां फैदों नामा आप टु डेट जों बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जों लाबाय थायो नङा होमबा जेरै माबाफोर निउस मिडेयाव माबाफोर मोजां खौरां फैदों नामा बेफोर खौ जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैजों जोङो जों निउस मिडेया आव‌ खोनानो मोनो आरो अब्ला बेफोर रोखोम बाहायनानै जोङो इन्टारनेटखौ जों बिदि बाहायो नोंथां अब्ला नोंथांनिआव आं मिथिनो लुबैदों जेनोबा इन्टारनेट खौ आरो मा मा खामानिआवहाय जों बाहायबावनो हायो नोंथांनि नोंथांनि ओ फोरमायथिजों आं खोनासंनो लुबैबाय
औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो ओ फोरमायनोसै आंनि जा एसे गियान दङ बेजोंहाय ओ इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोंना ओ‌ गोदोनि दिनावहाय जोङो बांद्राय इन्टारनेट बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन जेरै बिथांआ द'हाय होनलांबाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों खौरां हरनोबो जोंहा साननै सानथाम जेरै जों लाइजामनि गेजेरजों पस्ट अफिसनि गेजेरजों बिनि गेजेरजोंसो जोङो ओ दैथायहरनो गोनां जायोमोन ओ बेबायदिनो जोङो ओ सासे मानसिनि गोजानाव थानाय सासे सुबुंनो जों खौरां हरनोब्लाबो लाइजामनि गेजेरजों जों सप्तासे गाहाम जोङो नेनो गोनां जायोमोन
औ-औ
आथिखाल समावहाय सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे जोंहा गावनि गोसो बायदियै गावनि नांगौ राहा बायदियै जोङो दिहुननानै लानो हाबाय जेरै ओ अख्रांजों बिरबायग्रा एर'प्लेन लैथोजों ओ दावबायग्रा जाहाज थिग बेबादिनो जोंहा ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम खौरां हरनो थाखायबो दिनै जोंहा इन्टारनेट दिहुनन्नानै लानो हाबाय ओ बेबायदिनो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोंहा दिनै गोबांथार जों मुला म्फा जानायखौबो नुनो मोनदों आरो फारसेथिं जोंहा जायफोर सुबुंफोरा इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङाखै बिसोरनि थाखाय जोंहा दिनै गाज्रि लामाथिं जों थांनायखौबो गोबांखौनो जों नुनो मोननाय जादों दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव जोङो आथिखाल समावहाय गोबां ओ गोनांथि जाबाय इन्टारनेटआ दा जोंहा साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो जेरै साख्रि बाख्रिनि माबा मोनसे नटिस फोसावनाय आ बेखौबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो मोननो हायो गुबुन मोनसे जाय गायाव माबा मोनसे जाथायफोर जादोंब्लाबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों खम समनि गेजेरावनो बा एक मिनिट एक सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो मिथिनो हायो खौरां मोननो हायो नाथाय गोदोनि दिनावहाय जों बेफोरबायदि मिथिनो मोनामोन जोङो रेडिय' जोंहा मोनसे दङमोन रेदिअ फोरखौसो खोनासंनानै जोंहा ओ मिथिनाय जायोमोन बेबो सानसेयाव खनसे जेरै ब्रैरिंगा थामजि मिनिट बे समावल' जोंना रेडअ' खोनासंनायनि सम होननानै जोंहा गोदो गोदाय बेनि गेजेरजों माखासे खौरांफोरखौ जों बुथुमनानै लानो हायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोंहा ओ जोंनि मुलुगावनो जोंनि ओ सिफियाव थायो होननानै जों बुंनो हायो जेरै जों मबाइलबो खारबानो जोंनाव जोंनि नां गौ रोखोमनि बायदि बायदि जों नेटफोरखौ जोंहाय जोंहा जेरै गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेफोर गासैबो जोंनि सुबुं सोदोमस्रि ओ जौगाबोनाय जोंनो जादों होननानै जों बुंनो हायो नोंथां दा जोंहा ओ नेट खौ जों माबायदि बाहायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो एबा खहा जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा सोंद फोरमाय बावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जोङो इन्टारनेट बेखौ जोङो ओ गोबां हाबायाव जों बाहायनो हायो नङा होमबा नोथां जों मोजाङावबो बाहायनो हायो जों गाज्रियावबो बाहायनो हायो जों बेखौ नों गाज्रि थांखि लानानै जुदि जोङो गाज्रि लामा लानानै जुदि बाहायोब्ला नोङो गाज्रि लामाथिंबो नोङो गोलैगोन आरो मानोना इन्टारनेटजोंबो आथिखालाव गोबां फ्रड जायखौ जोङो फ्रद खालामनाय जायो नङाहोमबा स्किम खालामनाय जायो हायो इन्टारनेटजों गाज्रि इमेल जोङो फोथाव हरनानै नोङो सोरनिबा मान हानिबो खालामनो हायो नों सोरखौबा फासायनोबो हायो नङा होमबा? आरो नोङो मबाइलावबो नों गोबां रोखोमनि नोङो जायखौ स्किम खालामनाय फैयो खोथा फैयो नङा होमबा? जायखौ नंखाय फ्रद खालामनानै जेरै गोबां रां लुथिनानै जों दिनै लांनायखौ जोङो नुयो नङा होमबा? बेफोर गासै बो जोंनि इन्टारनेटखौ रोङाब्ला जायफ्रा इानटारनेटनि गेजेरजों गेम गेले दिनै रां खहा जानायजों लोगोसे बिथांमोननि एकाउन्टआबो दिनै ब्लग जानाय बिफोर रखमबो जादों जो इन्टारनेटखौ जोङो बाहायनो रोङाबा बेफोर रखमबो जायो आरो। आरो लोगो जे नोङो फेसबुकफोराव बा टुइटारफोराव नोङो मालायनि गाज्रि सावगारि बा गाज्रि मुसुखाफोरखौ नोङो होनानै होयोब्ला बेफोरखौ मोनसे इन्टारनेटनि गेजेरजों नोंहा गाज्रि गोहोम खोलैगोन आरो बेनिखायनो नोङो रावनिबो पारमिसन मोनालासैनो सोरनिबा फट' सोरनिबा भिडिअखौ नोङो ससियेल मिडियाआव हगारनो रावहाबो राइट्स गैया बेखायनो ससियेल मेडियाआव बेफोरखौ माबाखौ बाहायनो रोंनांगोन। जायफोरा उइदाउट कनसेन्ट बा मालायनि बिथोन मोना लाखैनो नोङो गाज्रि फट' गाज्रि सावगारि मालायनि खर'फोरखौ सोलायनानै बिदि रोखम खालामनायाबो बेफोर मोन फा सा-साइबार क्राइमनि लिस्टआव गोलैयो आरो बेफोरबो बेफोरफोरखौ मोनसे माने थं ग' खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ नोङो गाज्रि लामाथिं खोलैनो नागिरनाय बेफोरबो मोनसे हामा गाज्रि लामा आरो मानो नों मोजां होनना बुंब्ला नोंथाङाबो बुंखाबाय नङा होमबा गोदो जोङो मोनसे लाइजाम हर थाखाय जोङो सानब्रै सानबा सप्तासे बा आदा माससिम नाङोमोन नङा होमबा? आथिखालावथ' जोङो से सेकेणडावनो नोंखौ फन हरनानैबो रायजलायनानै जोङो आमुग जाद दों होनना बुंना हरनो हायो नङा होनबा? गोदोथ' जोङो रावखौबो मि हरनो हायामोन लाइजामबाबो। साख्रिखौबो नोङो अफलाइनजोंसो नोङो एप्लाय खालाम नांगोमोन नङा होनबा? आथिखालावथ जोङो दुइ मिनिट तिन मिनिटनिगावनो मोनसे फर्म फिलापखौ नों एप्लाइ खालामनानै साख्रिनि एप्लाइ खालामनो हायो नङा गोदो जोङो पस्ट अफिसाव हरनानै सानफा एफा थाङोमोन फन्द्र' दिन बिस दिन बिदियाव सोरनियाबा कल लेटारानो लेट जाफैनानै नोंहा इन्टारभिउआनो लेट जालाङोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया गोबां जौगाबाय। आरो जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायनोब्ला जोङो गोबां सांग्राङै बाहायनांगौ। मानोना ससियेल मिडियाजों सोरनिबा लाइखौबो धंख' खालामनो हायो आरो ओं बे बेखायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां आरो आरो ससियेल मेडिया इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजांबो आरो गाज्रिबो बाहायनो रोङाबा गाज्रि आरो मोजांखौ जोङो मोजां बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो दिनै गोबां इउटुब खुलिनानै गोबां फेसबुकफोराव खुलिनानै गोबां रां आरजिदो नङा होमबा? बेफोरबो बियो गाव गाव मोनसे लुबैनायनि मोनसे बियो फिथाय आरो नङा होमबा गावबा गाव लुबैनाय थायो सोरबा मोजां कनटेन लानानै मोजां भिडिअफोर होनानै नोङो मोजाङै सालायनानै नोंथाङा भिउ लानानै रां खामायनो हायो इन्टारनेट जों गोबां रां आरजिनो हायो दिनै लाख लाख ख्रर ख्रर इन्टारनेटजों जों फैसा आरजिनायखौ जों दिनै ससियेल मिडियायावबो नुयो नङा होमबा? फेसबुकनिफ्रायबो नोङो लाख लख फैसा आरजिनो हायो इउटुबनिफ्रायबो नोङो लाख ख्रर फैसा आरजिनो हायो आरो इन्टारनेटआ जोबोर गोरलैबो जोंनि थाखाय थाखाइ रां खामायनायाव आरो जोबोद गोराबो आरो नों बेखौ बाहायनो रोङाबा अब्ला नोंथांआ नोंथां नोंथां जोंथ' नोंथांमोननिआव आरो आं फंसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा आरो दारै सुंद' फोरमायनानै होबावनो हागोन ना
औ नोंथां ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेरै जोंहा ओ इन्टारनेटखौ मोजां लामाजों आरो गाज्रि लामाजों जों मोननै बिथिआव जों बाहायनो हायो जायफोर सुबुङा जोनै इन्टारनेटखौहाय मोजां लामाजों बाहायदों दिनै बैसोर सुबुंमोनहा सुबुंफोरा फारफ्रोमबो बिथिंआव नो दिनै जों मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों दिनै ओ जोंनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो इन्टारनेटखौ जायफोर बिथांमोनहा ससियेल मिडिआनि थ्रुयैहाय मोजां खामानिआव बाहायदों बेफोर दिनै हाजार हाजार रां खामायनानै गाव गावनि जिउ राहाफोरखौहाय दिनै दानानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जायफोर सुबुंफ्रा दिनै इन्टारनेटखौ गाज्रि लामाजों बाहायदों ओ जेरै ओ गाव गावनि फरायनाय ओ बेसेन गोसा समफोरखौहाय गारनानै ओह जायफोरा गेम गेलेदों फेसबुक इन्सटाग्रामनि रिल्सफोरखौ नायनानै दिनै ओ बेस्थ थानानै गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो थांगार होननानै दिनै सोलोंथाइ बिथिआव बिसोरो ओ दावगानो हायाखै बैफोर दिनै गाज्रि लामाजों दिनै आगान सुरलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बिनि गेजेरजोंबो दिनै ओ गुबुननि माखासे प्राइभेट पार्टफोर जेरै ओ गुबुननि माखासे फटक भिडिअफोरखौ इदिट खालाम खालाम ओ गाज्रि ओ फोसावनाय बैफोर फोसावनायनि गेजेरजों गुबुना दिनैहाय गाव गावनि जिउखौबो जोङो फोजोबनानै लानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोन सै नाथाय ओ बिनि सोलाय यै जुदि जों ससियै मिडिआ बा नेटफोरखौ मोजाङै जुदि जों बाहायोब्ला नेटसय जों जोंहा जोंनि जिउनि राहा हिसाबै जोङो ओ लानो हागौ मोन जेरै जोंनि गोबां सुबुआनो ओ रां रुफा ओ दिनै खामायनानै लानो हाबाय औ नोंथां
जोंनि सावरायनांगौ बेखौनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय नेटनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनबाय बिदिबा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम